हेल'
औ।
औ।
खोनादोंना औ औखार
औ। दायो ओ बिदिब्ला जोंङो ओ औ। जिउ खुं नाय राहानि सोमोन्दै ओ रायज्लायनि मानो सासे बे मानसिया माबाय दि बा माबायदि खामानि मावनानै जिउ खुंनानै थायो गोदोनि बा दानि समाव बेनि सायाव सावरायनोसै। जागोन ना?
औ। औ औ औ दे‌ सावरायगोन जागोन औ। नोंथांङा जागायग्रोदो
औ औ औ। जिउ खुंनाय ओ जिउ खुंनाय राहाखौ माने ओ नायोब्ला गोदोनि आरो दानि गेजेराव गोबां फाराग नुनो मोनो गोदोनि समावथ' बांसिनानो ओ बर' फोर बा ओ सुबुंफोरा माने ओ आबाद मावनानैनो जिउ खुंनाय नुनो मोनोमोन। आबादखौनो गाहायै जिउ खुंनायनि राहा बायदि लायोमोन आरो गोदोंनि सममाव ओ माने औ जाय जायफोरा माने ओ गोबां हाजोम दङ बेफोरो माने ओ आबाद मावनानैनो माहाजोन बा दोहोनि दोहोनि सुबुंनि मुंखौ मोनोमोन आरो गामिफोराव माने जाय फोरा हाया गोबां ओ बिसोरो आरो बेफोरनि अनगायै ओ जायफोरा गैजायै गैया माने गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा गुबुननियाव दाहोना रुवाथि थानानैबो गावनि न'खर खौ सुफुंनाय बा आं गावखौ सुफुंनायखौ नुनो मोनोमोन मान दनि सुबुंफोरनियावनो माने बोसोर बोसोरैनो दाहोना रुवाथि थानानै न'खर सुफुंनाय बाय बेखौ नुनो मोनोमोन आरो औ दोहोनि सुबुंफोराबो आबाद माव नेनो आबाद मावनो थाखायनो लाखिनाय जायोमोन माने आबादजोंनो बिथांमोनाबो गोबां रां खामायनो बा थांना थानो हायोमोन आरो दायोथ' बोथोर बा समजों सोलायनायजों समनि सोलायनायजों गोबां सोलायबाय दायो खायसे खायसे न'खरफोरा आबादजोंनो थांनानै थायो आबादखौनो गाहाय महरै लायो थांना थानायनि राहा महरै बेनि अनगायैबो आथिखालाव गोबां खामानि बा मावनानै जिउ खुंनो जिउ खुंनो हायो जेरैबायदि दायोथ' साख्रि साख्रि मावनायनि अनगायैबो आरो गोबां बेफार फालांगि बा बिजनेस थेा थिखाा मावनानैबो जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आ दायो खायसे माने हाइजिरा मावग्रा बा खामला मावनानैबो गोबां सुबुंफोरा रां खामायनो हायो माने दायोथ' गोबां बेसेनफोरा बारिबाय मुवा बेसादनि बेसेन बारिनायजों लोगोसे खामला हाजिरा मावनाय सुबुंफोरनि राङाबो माने बारनाय नुनो मोनो जायजों माने बिथांमोना गोरलै माने सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो मावनानैनो गंसे न'खरखौ सामलायनो बा आंखालफोरखौ सुफुंनो हायो बेजों लोगोसे बर' माने आइजोफोराबो रां रांखावरि खामायनाय बा जिउ राहा महरै माने दाउ अमा फिसिनाय दानाय लुनाय हिसान दानाय बेफोरजोंनो गोबां रां खामायनो हायो जाय माने गोबां हेफाजाब होयो गंसे न'खरखौ माने जौगानाय बा आंखालखौ बुंनायाव हिनजावफोराबो माने फासयनानै थाया औ नै नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो ज जेनेबा ज गोद रुजुनायाव आरो दानि रुजनायनि जिउ खुंनायनि राहाया माने गोबां सोलायनो हमबाय गोदो जोङो खोनानो मोनदों बा आ बिजा फर फरायनानै मोनदों जे गोदोनि सुबुंफोरा नाहा मैहा थांनानै मैहुर खालामनानै जिउ खुङोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोर मैहुर खालाम नाय बा नाहा मैया थांनाय बेफोरो माने गैया जालांनो हमबाय ओ जेनेबा ओ गोदोनि समाव ग्रायाव थांब्लाबो जेनेबा आयेननिबो ओ नेमखान्थि गैयामोन आथिखालाव जोङो हाग्रा बंग्रायाव थांनो होनबा थांनो हालिया माखासे आयेन जों खाथानानै जानाय बेफोरखौ जोङो ओ जेनेबा उनसंनांगौ जायो बा नायनांगौ जायो कि ओ बे फोरावहा जोङो थाङोब्ला माबाफोर आयेननि बेरेखा खामानि मावोब्ला ओ जोङो जो बथेसालियाव जोबजानायनिबो राहा जेनेबा बेफोर खौ नुनो मोनो जायनि थाखा य जोंनि दानि सिगांनि रुजुनायाव दानि जोंनि जिउ खुंनाय राहाया एबा राहा फोरा जोंनिया सोलायनो हम बाय ओ सिगांनि समाव जेनेबा लेखा गोरों सुबुंफोर बेफोरबायदि सुबुं फोरा गोबां खममोन आथिखालाव गासैबो रोंखा राखा लेखा रोंनो
औ औ
खा फरायायावनो जा नो रोंखा रोंखा जाहांबाय माखासे सुबुंफोरानो जेनेबा आबाद माव गोदोनि समाव आबाद गाहाय ओइ आबाद खौनो जिउ खुंनायनि गुबै रा लामा महरै ओ बा सायखना ला दोंमोन नाथाय आथिखालाव ओ आबाद फोथाराव बो जेनेबा गासैबो थां ओ थांनानै आबाद मावनो हालिया बा थांनायखौ जों नुनो मोनलिया माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरा जोंहा दायो साख्रि बा ख्रि औ साख्रि बाख्रि मावनायनि गेजेरजों माखासे ओ फालांगि मावनायनि गेजेरजों ओ बा ओं माखासे दा जारिमिनारि फसंथान खुलिनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ खुङो बा ओ खुंनायनि राहा लामाखौ सायख'नानै रानलायो ओ जेनेबा जोङो ओ दा दानि सान्दुंनि दुंथ बा ओ बोथोरनि ओ थासारि फोरा ओं सिगांनि बायदि नंलिया सिगां जोंनि मिथि मिथिंगाया ओ दानो दानो माने महर सोलायामोन नाथाय आथिखालाव जोङो दानो सान्दुं दानो अखा दानो ओ गुबुन महर लानायखौ जोङो नुनो मोनो जायखौ जेनेबा जो जोंनि सुबुं माहारिया ओ थावग्रिनानै बा बै थासारिजों गोरोबनानै थानो गोराबसै जोंनि
औ औ।
बिदुुंआबो ओ बोसोर फा एफा नो जो बिदुं असनि बिदुंफ्रा दुंथाया बारानिफ्राय बारा जालांनो हमदों ओ जायनि थाखाय
औ औ।
थारै मारैनो गोब्राब जायोसै अब्ला जोंनि देहायावबो गोहोम गोग्लैयो ओ बेफोरोखौ नायनानैनो जोङो माने माखासे फालांगियारि बा बिजनेस बेफोरखौ जोङो सा ख्रि बाख्रिखौ ओ नो राहा लामा जेनेबा जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै सायख'नानै लानायखौ जों नुनो मो मोनो। ओ जेनेबा ओ जोंनि आइजो फोराबो आथिखाल मुगाया याव गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय ओ उनफिननानै थानाय जों ओ माने जोबोद खम नुनो मोनोसै जोंनि आइजो माहारियाबो ओ गावनि जिउखौ दैदेनो बा न' खर दैदनो थाखाय ओ माखासे खामानिफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो सोरबाया दा ओ इसान दानाय सोरबाया ओ मा खासे ओ दारिमिनारिफोराव खामानि मावनाय ओ साख्रि बा ख्रि मावनाय लेखा फरायायावबो जोङो ओ उनफिननानै थानायखौ नुनो मोना अब्ला जोङो ओ बुंनो हायोदि गोदोनि रुजुनायाव आथिखालनि जिउ खुंनाय राहा ला माया माने ओ गोबां सोलाय बाय बि खौ जोङो बुंनो बुंनो हायो आरो जोङो नुनो मोनो जेनेबा गोदोनि थासारि आरो दानि थासारि गोबां सो मोननो हायो। अब्ला बे जिव खुंनाय रा हालामनि साव सायाव बिबुं माखासे बानबुं थि होयोब्ला जोङो नुनो मोनो जि ओ जेने बा जोङो गोदोनि समाव थांना थानायनि राहा लामा फोरा एसे गोरलैमोन नाथाय आथिखालाव औ माखासे बेसेनफोर ओ मुवा बे सादनि बेसेनफोर ओ बा जानाय लों लोंनाय नि मैगं थाइगंनि बेसेन फोरा बांनायनिफ्राय बांलांनो हमगासिनो जायनि था खाय जोङो ओ मावनाय हाबाफारिफोराबो ओ थाइसे था
औ।
जों मावनाया जोंना ओ माने जिउखौ सुफुंनो हाला। बा जिउखौ दैदेननो हालिया बेनि था खायनो जोङो माने माखासे खामानिफोरखौ ओ आजावनानै लानांगौ जायो आरो माने गोदोनि रुजुनायाव। अब्ला जि औ नोंथाङा माबाफोर बानबुंथि होनो सानबावदों नामा बे आयदानि सायाव?
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि गोदोनि समाव माने जोङो मैगं थाइगं बा जानायफोरखौ जोङो माने मिथिंगानिफ्रायनो बांसिनै बुथुमना लानो हायोमोन। मानि नांगौ ना थ' ओ गो-गोदोनि बायदि जोङो माने जेरावनो मेरावनो औ ओ मोनलिया ओ मैगंफोरखौबो माने जायगानि बा नोंथाङा बुंनाय बायदि माने आयेनारि हेंथाफोरनि थाखाय जों माने ओ बेफोरखौ जि खौ ओरैनो माने ओ लायनो बा हाग्रायाव थांनानै ओ बेबायदिखौ मोनलिया जायनि थाखाय दायो माने जानाय लोंनायाव आंखाल जानानै फैबाय आरो मैगं थाइगंफोराबो गोदोनि बायदि हाग्रा बंग्रायावनो नाय बा गोबां ओ माने जायगाफोराबो दायो सुबुंफोरा ओ बेफोरखौ माने ओ दानस्रांना न' लुनायनि थाखाय बा मैगं थाइगंफोराबो माने जालिया जायनि थाख खाय माने न'आव गायनोस जायगा गैयाब्ला बायनो नांगौ जानानै फैयो। हाथाइ बाजारनिफ्राय न'आव ओ जायगा थायोब्ला एसे एनैखौ मावना बा गायना लानो हायो औ गासि हाबब्लाथ' माने हाफ फोरा उ खमिलांबाय माने आबाद मावनानै लानो मैगं थाइगंनिबो फोरखौ नुनो मोनदिया ओ बेनिखायनो आंखालनि थाखायनो माने मुवा बेसादा खम जानायखायनो बेसेन बारिनायजों लोगोसे माने गोबां ओ जेंना सोमजिनो हागौ जायनि थाखाय औ सुबुं सानखोआबो बारिनो हमबाय। औ नायनि थाखाय माने गोद जोंनि एसे रां खामायनाया गोदो थैयोमोनब्लाबो दायो माने गोबां रां खाउरि बिनि आंखाल जाना फैबाय। जायनि थाखाय गुबुन गुबुन राहा लामाफोरखौ लानाय जाबाय। फोरोब माने जिउ खुंनायाव जिउ खुंनो थाखाय
औ नंगौ अ बिदिब्ला जोंहा समाबो जादोबाय औ औ दे बिदिबा दोनथ'नि औ